ओइ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों मोरै दं खबर सबर ए दासान्दिलाय माथो खालामगासिनो
दासान्दि आङो ओरैनो दंथ'यो दासान्दि गरम बोथोरबो नालाय बेनिखायनो ओरैनो दंथ'यो
अ नंगौ नामा
औ
आङो नोंथांजों बर'नि दोङा दोरोङारि जामुं जानाय ओंख्रि ओंखाम बेफोरनि सोमोन्दैसो दसे सावरायनाय होननानै हरदोंमोन
जागोन दे सावरायजागोन
नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव मा माखौ जानो मोजां मोनो
आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आङो अनला दाउ सबाय साम' बेनिफ्राय अनला मेवाइ मैथा ना गासिखौबो मोजां मोनो
नंगौ नामा
औ
बिदिब्लाथ' नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ मिथिखायो जानांगौ
मिथिनाया एसे एसे मिथियो माबोरै संनांगौ जोङो संनानैबो जाखानांगौ नालाय जों बायेरायाव थानाय हिसाबै
बिदिब्ला अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो गिबिनिफ्रायनो खिन्थानो हागोन नामा
औ एसे खिन्थानो हागोन
फोरमायना होनाय
अनला ओंख्रि संनांगौब्ला जोंहा माइ माइरंखौ दैयाव दसे सोमनांगौ दा माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव बेखौ सुखांनानै खेरखायाव एसे दैखौ सर'हांगौ दैखौ सर'होखांनायनि उनाव नोङो थफियाव देयो ना ग्रेडाराव देयो ना उवालाव देयो सोरबा सोरबा गामि ओनसोलावथ' जोंहा उवालाव बांसिन दैयो बेनिफ्राय नोगोराव थाग्राफोरखौ जोङो ग्राइन्डाराव होनानै अननाय जायो दा रेडि खालामखांनानै बेदरफोरजों सङोबा जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै एवग्रोबाय संख्रि फानलु हालदै सामब्राम खुरबायदिसिना होनानै एवग्रोबाय एवनानै गोदौहोबाय गोदौहोनाय दैयाव जोङो सिगाङाव अननानै लाखानाय माइरं अन गुन्दैखौ जेब्ला ओंख्रिया गोदौ अब्ला जों फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होयो। प्रिफ्रि सारखांनायनि उनाव खारदै होननाय जायो। खारदै होखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै एरग्लिनानै गोदोनोबो हागौ बे गोदो गोदैनि थाखाय जोङो खोस्लिजों एरबाय थानाय जायो। बिदि बिनिफ्राय लासै लासै एरै एरै एरनानै गंगार दुन्दिया होनानै संख्रि साखिनानै फोमोननाय जायो बेनो
नंगौ नामा? जोबोद बाख्नायथाव नोंथाङाथ' संनो रोंथारो खिन्थु खारैखौ होआसै नामा?
खारैखौ होखांबाय गोदौनायनि इसे उनावनो अन गुन्दैखौ एरग्लायनायनि उनाव फ्रि फ्रि सारखांनायनि उनाव होदों खार्दैखौ
ए नंगौ नामा? आरो नारजि ओंख्रिखौलाय माबायदिसो सङो?
नारजि ओंख्रिखौबो खायफाया दोआव बा सारायाव सङो बेनिफ्राय दै गुदुं फुदुंनानै सोरबाया गारस'नो गारस'ननानै खारदै होननानै रुयो। दाथ' आङो सोरखौबा सोरखौबा नुयो खारदै होनानै गोदौहोनानै जेब्ला एसे गोदौनाया बारा फेग्लि फेग्लि जायो जेब्ला नारजिया खारदै होननानै अब्ला बेखौ इसे गुसु खालामनानै सोरबा सोरबा ग्राइडारावबो होनानै बेखौ होसोमफिननाय नुयो। ओमफफ्राय बिनिफ्राय सोरबा सोरबाथ' ओरैनो गोबाव गोदौ होनानै खारदैजों रुइहोनानै सादानि ना मा होनो बै सागंजों सोनानै गेब्लेहोयो। खायफाया खायफा खायफानि संनाय टेकनिकफोरा आलादा आलादा दा जायगा लायै जायगा दा गुबुन गुबुन जानो हागौ संनाय रोखोमफोरा दा आंनि बेलायावथ'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
बेदिनो दैयाव दै गुदुङाव मोजाङै गोदौ होनोनानै खारदै होनानै रुइजासे रुइहोनानै ओ साग्राजों दालि खाथा साग्राजों मोजाङै गेब्लेहोनानै जोङो रुहोनाय जायो बेनिफ्राय बेदरफोरजों सङोब्ला जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै सुनानै संख्रि बानलु हालदै सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानै जों संनानै एसे दै होनानै फोमोन मोन मोननाय बायदि खालामनानै जोङो नार्जिखौ होसनो। बेनिफ्राय संख्रि साखिनानै जोङो दुन्दियाफोर दंबा गंगार दुन्दियाफोर दंबा होनोसै। बिनिफ्राय खांनोसै।
औ औ नंगौ नामा?
औ
ओ जोबोद मोजां नोंथाङाबो आंनिफ्राय माबा माबाफोर मिथिनो लुबैदोंल्बा सोंनो हागोन।
औ नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
आंबो बे नोंथांनि बायदि बिदिनो अनला मेवाइ सबाय साम' आरो नारजि अमा बेफोरखौनो आं जानो मोजां मोनो आं दा सबाय साम'संनाइखौ एसे
औ।
सबायाइ साम' ओंख्रि संनायखौनो खिन्थानोसै दे आं
औ खोन्थादो
ओ सबाइ बे साम'' सङोब्ला गिबियावनो साम'खौ दैनिफ्राय खन्नानै लाबोनाय बा बाजारनिफ्राय हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो सानसेफोर साम'खौ सोमनानै दो दैयाव खिगार होनाय जायो बेनि उनाव जखोन गारबाय दुखौ द मोनजानो नागिरा इ उनाव ज'खौ मोजाङै खै बेसाद होनानै माने आङो आ दै खालामनायनि थाखाय थाखाय मैलाखौ लायो बा साम फुयो होननानै गो जायो। जायो जेब्ला आङो होमबा संनो रेडि ज जाबा ओ दोन्थ'नानै दसे दसे दोनथ'नानै ओमफ्राय दैयाव सोमनानै दोनथ'नानै आरो सबाय सरना ला लाग्रोयो मोजां ओ दै होनानै माबानाय जायो। दै होनानै एसे ओ संग्रोनाय जायो साम'खौ बिनि उनाव एसे मोनहां जाबाथाय गावनि ओ थाल लानानै साम' सबायखौ होसननाय जायो बिनि उनाव मोजाङै गोदौहोनानै मोनजासे गोदौहोनानै ओ संख्रि आरि साखिनानै गंगार दुन्दियाथ' गोनांथार नालाय गंगार दुन्दियाखौ होनानै गोथाव जाब्ला जाथाव जायोब्ला ओ खांनाय जाबाय बिदिनोसै आरो आङो एम्फौ जानो बिराद मोजां मोनो। एम्फौआबो आंनि मोनसे गोथावथार खाजा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव ओंख्रिखौ मालाबा आं मैथाजों जायो। मालाबा ओरैनो एवनानै जायो बा मालाबा सामब्राम आरारि बानलु बरा होनानै ग्रेभि माने सिथोब सिथोब संनानै जायो आरो नोंथाङालाय माबायदि जायो।
आंबो बेदरफोरखौ बांसिनै जानो गोथावसिन मोनो होनबा आङो लकेल दाउ बेखौ बांसिनै गोथाव मोनो बेनिफ्राय अमाखौबो गोथाव मोनो अमानि अनगायैबो आङो एम्फौ नाफोरखौबो जायो गोथावनो मोनो माब्लाबा मै मैथाफोरजों जायो माब्लाबाथ' जोङो लकेल दाउफोरखौ बा मिथिंगायाव मोननाय ओ माखासे दोरोङारि मुलिफोर जेरै जोगोलावरि मानिमुनि खान्सिनिसा बेफोरजों जोङो बांसिनै बिदै फुदुंनानै जानाय जायो अब्ला जों साबसिन गोथावसिन मोनजायो लकेल दाउखौ बेनिफ्राय आं अमा बेदरफोरखौ मैथाफोरजों जानो मोजां मोनो सिथोब सिथोबनो बेनिफ्राय एम्फौखौबो मैथाजोंनो जानो गोथावसिन जायो फ्राय एवब्लाबो गोथाव जायो जानाया मानसिफोरनि जानाय सिस्टेमा बा संनाय सिस्टेमा आलदा आलदा जायो बांसिनै गाव बबेजों साबसिन गोथावसिन मोनो बेजोंनो मानसिफ्रा संनानै जायो दा आंबो बेबायदिनो बेनिफ्राय अमा बेदरखौ सावनानै बो जानो मोजां मोनो बेनोसै
नंगौ नामा औ नोंथाङाबो जानो मोजां मोनो आरोना जोग्लावरि मानिमुनि आरो उसुमैफोर आंबो जायो दाउजों संनानै जायो सबखा बरि होनानै जायो एसे देहाखौ सब थिग मोनाबा आरो बिनि उनाव आं नाजोंबो संनानै जायो दा दैलाङाव दैलां बोथोरावथ' आरो उसुमै जोग्लावरि लागाय लाथाय खालामनानै ना ना गोरिफोर बा ना सिंगिफोरजों फुदुंनानै जानो गोथाव गोथाव मोनथारो आङो
गोथाव जायो औ दा दै गरम बोथोराव जोङो बेफोरखौ। जायोब्ला मानि थाजिम मोनो मोजांबो मोनो जोग्लावरि दाथ' जोंहा जोग्लावरि मोनो उसुमै।
बेबायदिनो आंबो माखासे बुस्थुफोरखौ मिथिंगानि मोननायफोरखौनो खनथुमनानै जायो बांसिनानो बे उसुमैफोर जोग्लावरिफोर जोंना गोबांफोर गोबांथार मिथिगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुलि हारिनि मैगंफोर दङ बेखौनो जानानै मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय नोंथां दान्दिसे सावरायनायनि थाखाय
आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय